गोजोन फुं अ
नोंथांआ मा होनदों?
आंथ' दा ओरैनो दंथ'यो,
अ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि हामलायहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम,
आ
फुंबिलिनि हामलायहनाय थाबाय नोंथांनिसिम,
औ नोंथां औ, औ दा नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो सानदों?
आं दा सावरायनो सान्दों नोंथां, जों आबादनि बागैनो सावरायनो सानदों आदाब, आबादनि जेरै माइ आबाद जेरै मैगं थाइगंनि आबाद बिनि बागैनो जों दा नोंथाङा, खोनथालांनो हागोन नामा? नोंथाङा एसे आंबो खोन्थागोन नोंथां एसे खोन्थादों आंबो खोन्थागोन नोंथां अ दे होमबालाय नोंथां
दा माइ आबादनि सायाव बुंदोंमोन माइ आबादनि सायाव बुंदों नोंथाङा औ नंगौ जोङो गिबियावनो माइ आबादखौ मोजाङै खालामग्रोनो थाखाय जोङो गिबियावनो जिहेथु खोथिया थिलिनि जिहेतु जायगा जोङो खौहाय हालेवग्रोनानै लायो आरो बेखौ जों हालेवखांनायनि उनाव आलि दाननाय जायो आरो आलि खोनाय जायो। आरो बेनि उनाव जोङो माने मा होनगोन बेखौ खोथियाखौ जोङो सोमनाय जायो आरो खोथियाखौ औ सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ हरनै हरथाम दोनो सोरबायाबा हरथाम दोनो सोरबायायाबा हरनै दोनो आरो जों बेखौ बोखांनाय जायो बोरियाव आरो बोखांखांनायनि उनावबो बेयाव सोरबा सोरबबायाददिनो खिसुमाना हरनै आरो सोरबाया बाददिनो हर हरथाम बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय दा जों बेनि उनाव जोङो ओ बे खोथियाखौहाइ
माइ आबादनि नोंथाङा एसे फोरमाय ना होदो माइ आबादनिथ' नोंथाङा फोरमायबाय जेनेबा माइ आबाद आबादनि बागै एसे बाय मुलिफोरनि बागैफोरनि बागै दे माइ जों साफा खालामनो थाखाय मा खालामनांगौ?
औ औ नंगौ सैथो जों माने बुस्थुआ गिबियावनो माइ खौ जोङो जोथोनै लाखिनो थाखाय जों थाखाय गोनांथि जाखायो। मानोना हासार हासारा माने जुदि हासारखौ होनो हायोब्ला जिहेथु मोजां साबसिन जायो माइ आबादा मानोना बेयाव मोजां जुदि माबायोब्ला बेयाव मोजां मोजां होनाय जायो आरो मानोना जाहाथे बे माइआ मोजाङै मोजां जायो। आरो बेजों मुलिखौ मानि थाखाय होनाय जायो होमबा जाहाथे बेयाव एम्फौफोरा जाहाथे बानो हाया बे बे खारननि थाखाय जों माने बेनि सायाव होनाय जायो आरो ओमफ्राय नोंथांनि सायाव आं मोनसेसो सोंथि सोंखागौमोन नामा नों
औ नोंथांमोननि जायगायाव एबा नों नोंथांमोननि गामियाव मा मा थैज्लां आबादावज्लाङाव मा मा मा
हेल' नोंथां
नोंथांमोननि जायगायाव मा मा ओंख्रिफोरखौ एबा मा मा आबादनि बागै मा मा मावनाय जायो?
अ आबादनि बागै जों जे आबादनि बागै बुं सांदों जों दैज्लांयाव जों जों बेयाव हाखौ गिबियाव हाखौ जों साफा खालामना लाबाय साफा खालामना लायो। बे साफा खालामनायनि उनाव जोङो बे हाखौ जाहाथे जोङो हाग्रा बंग्रा दं दंब्ला जों बे। खौ बा दंफांफोर दंब्ला बेखौ जोङो दानना लानांगौ गिबियाव ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो हाखौ जाय। ट्रेक्टर एबा मोसौजों जों हालेवनाय जायो। बेनि उनाव बेनि उनाव जों। बे हाया हारि जुदि हां थांबा एबा मोसौजों हालेवजाखांबा जों जों बेयाव जाबोर बासिनाय जायो जाबोर बासिनायनि उनाव जोङो बेयाव जाहाथे खदाल लानानै जाहाथे जोङो बेखौ हाखौ एसे जायो आरो नोंथां खोन्दो एबा जावनानै जाहाथे माबानाय जायो जों बेखौ बेयाव जाहाथे बेगर लाबो जाहाथे
औ औ सैथो औ।
बेखौ जों गायो आरो ओमफ्राय जों बेनि उनाव आरो जोङो बेखौ जाहाथे मोजां मोजां जोथोन लालांबाय आरो नों जाहाथे जों बेनि हाखौ जोङो एसे साबा खालामना एरना नांगोन जों बेयाव हासार नांगोन जाहाथे मुलि होनां गोन एम्फौ एम्फौनाव जाहाथे एम्फौ जेबो खालामनो हायैनि थाखाय जोङो बेखौ जाहाथे‌ गुसेंग्राफोराबो एसे अरस'ला बायो नालाय बिनि थाखाय जोङो जाहाथे
औ औ नंगौ सैथो औ।
नांगौ जायो।
औ औ औ नोंथांमोन नोंथांनाव आम मोनसे सोंथि सोंजाबावगोन‌ नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां जाया जोंनि थाखायनो होनांगौ जायो। जों बेनि थाखायनो जाहाथे मोजाङै लाखिनांगौ जायो आरो नायफिनबाय नांगौ सुबुङा मानसिया। जों बिदिनो आरो मा आरो दंबावो नोंथां जों बेनि उनाव आरो जोङो बेयो जुदि हानिब्ला जों बेखौथ' हानिबाथ' जों बेयाव बायदि हासार होनो होबाय ओम औवा‌ जुदि जोङो बैसांनि एबा औवानि सांनि लुयो जों बेयाव होनांगौ गिबियाव जेंसि होनाय जायो जेंसि जेंसि बेनि उनाव जोङो बेयाव खुन्था जाहाथे औवा दाननानै जोङो गायनानै जाहाथे
होनानै जाहाथे जोङो बेयाव सां बानायना होनांगौ बेनि उनाव जोङो औवा‌ जेंसि औवा बिजौनि जेंसि होनांगौ आरो जाहाथे जों आरो मोजां मानला होनांगौ जाहाथे राङालाव खौ जोङो राङालाव जाहाथे गायनायखौ जों मोजाङै मानलाहोनांगोन।
औ औ।
जों जों नायाबा सुबुंफोरा नायाबा जाहाथे बियो हारसिंथ' माबानो हाया नालाय जों बेनिखायनो नायनांगौ जायो जों बे समाव एम्फौ नांनाय समाव एम्फौ एम्फौनि मुलि नांगोन जोङो मोजां जायो समाव मोजां मोजां जानो थाखाय हासार होनांगोन जोङो। बेबायदिनो आरो दंबावो नोंथां जेरै जोङो जोङो लाव थांबाय नोंथां लावनि माबाया थांबाय नोंथां आरो जोङो दंबावो लेस्रानि दंबावो बिदिनो हाखौ जोङो हालेवखांना थ' लाबाय लानायनि उनाव जोङो बेयाव जोङो हाखौ एसे माबा बानायनांगौ जायो सिन बोनांगौ एबा
सोरबाया हायावनो जावग्लिनानै बाय जावग्लाखौ थाख जावग्लिनानै एसे जावग्लिनानै फैयो जों नारसिन होनांगौ ओमफ्राय जों बेयाव जाहाथे बेयावबो नार सारिनि बेगरफोरानो जाहाथे जोङो होनांगौ जायो
औ औ सैथो औ।
बेनि उनाव जों
आरो बोब्लायाव ओमफ्राय जुदि बेयो उथिनो हायाखैबा जोङो बेनि माबाखौहाय बोखाना नंगौ।
औ औ सैथो औ।
बेनि उनाव जों बिदिनो बेयाव बा सारा बायदि होन नांगौ आरो नोंथाङा माना बेनि बागै मायबा बुंबावनो सानदों नामा नोंथां?
औ आं नोंथांनाव मोनसे सोंजाबावगोन ना नोंथां? नोंथां। ओ जिहेतु नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरबायदि ओ जे ओंख्रिफोरखौ बानायनाय जायो जिहेतु ओ माइ आबादनि बागै जिहेथु दैज्लांनि माबाया थ' माने बैफोर फिथाइफोरखौ नोंथां मोना मा खालामो बेखौ एसे फोरना होनो हागोन
नैबे जोगोनार औ औ बे फिथाइफोरखौ मा माबे माबे खामानियाव बाहायो एबा मा मा खालामनानै जोङो बेफोरखौ मा जायो बेफोरनि सायावसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
जों बेखौ न'आव बायनाय जायो जों जाहाथे फसे थायोब्ला जों बेखौ जाहाथे बाजार एबा हाथायफोराव जों लांनानै जाहाथे फानहैनाय जायो
औ औ
जाहाथे जोङो फैसा आरजिनो हायो बेखौ फाननानै जाहाथे जों फैसा मोनो
औ औ औ औ
जायो आरो जों बेखौ जानांगौबो आरो जायोबो आरो जों बेखौ
औ औ नंगौ औ। नोंथाङा आंनिसिगाङाव माबाफोर सोंनांगौलागा दंमोन नामा नोंथां? हेल' नोंथां। हेल' नोंथां।